हेलौ हेलौ खोनादोंना।
हेलौ।
हेलौ। अ खोनादों। खोनायाखै नामा?
हेलौ। हेलौ। हेलौ। अ अ अ अ। नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायाव आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आयदाया जाहैबाय गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायाव माबायदि फाराग बा गोदोनि आबाद मावनाया माबायदिमोन दानि आबाद मावनाया म माबायदिमोन बेनि सायावससे सावरायनो सानदोंमोन
औ हागोन दे
औ औ औ नोंथाङा गोदोनि आबाद मावनायनि बागै एसे बुंथिनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आंनि मिथिनायाव बा जों जि फरायनानै मोनबोनाय बेखिनिखौ एसे संद्रैबाबो बुंनोानोसै आरोना नोंथां माने जों गोदोनि समाव माने आबाद मावनायखौथ नुवाखै खै अब्लाबो जों लेखा बिलाइ बायदिफ्राव फरायनानै मोनबोदों जे माने गोदोनि समावहाय माने गासै फ्राय नखरावनो माने जोंहा मोसौ थायोमोन मोसौजोंनो जोंङो आबाद मावोमोन आरो जोंनि बर सुबुं माहारिनि माने गुबै माबायानो जाबाय आबादानो जाबाय माइ आबाद
औ
दा बे माइ आबादखौ गोदोनि समाव माबोरै मावोमोन होनब्लाथाय गासिबो माने न'खरावनो फ्रायानो बांसिनानो माने मोसौ थायोमोन जों आरो बे मोसौखौ हालुवा माने मानै जरासे मोसौजों हालौवोमोन आरो
औ
बेखौ गोदोनि समाव माने मोसौ मानैजों हालेवनो थाखाय जोंनो आरो नांगोल जुंगाल मै लावथिनि गोनां जायोमोन आरो दा बे नांगोल बे खौ जोंङो जायखिया दंफांनिफ्रायनो दाननाय जायोमोन जेनेबा बे नांगोला जाहैबाय एसे खेंख्रा जानायहाय
औ औ
खुनो हाय बे नांगोलखौ जेनेबा बिफांनिफ्राय बे सानसोल होननायजों दानख्लायोमोन आरो गोदोनि समाव गाव गावनो बरफ्रा गावनि आखाइजोंनो दंफांनिफ्राय दाननानै बे नांगोलखौ सोरजिना लायोमोन आरो बे नांगोलनि बिजौहाय बायना लाबोनानै लहानि जेनेबा हा एरखुनो हानायनि थाखाय बेवहाय बेखौ बायना लाबोयोमोन आरो स्केल बायदि जं जंहाय बेखौ गाज थाबोमोन
दा नांगोलखौ बेबायदि बानायोमोन आरो जुंगालखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो दाननाय जायोमोन बेखौबो बरफोरा गावनि आखाइजोंनो दानोमोन आरो मैखौ बो जोंहा औवानिफ्रायनो दानना लायोमोन। आरो लावथिखौबो जोंहा औवानि फायनो आरामसे हमथावनायहाय फिसाहाय दानना लायोमोन आरो दा बेबायदिजोंनो माने गोदोनि समाव बर'फोरा माने मोसौ जरासे लानानै नांगोल जुंगाल मै होनानै हालौवोमोन आरो आरो गोदोनि समाव एसेबांहाय माने जौगानाय नङामोन नालाय। बे समावहाय माने ओ एसे आबादफोरा गोग्गो जायोमोन आरो देहाफोराव जेनेबा एसेबांहाय साइद एफेक्ट जायै बायदि माने बेवहाय जोङो हासार हिसाबै गाहायै बाहायोमोन मोसौनि खि गोबोरखिखौनो जोङो हासार बाहायोमोन आरो
औ
खौबो जोंहा मोसौनि खिखौ बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे जमाय जमायहाय जेब्ला बे गुन्दै जागोन बा गोरान हाय जागोन बेखौहाय दुब्लि बारिफोराव लांनानै बेबायदिनो आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो
औ गोदोथ' आरो मुलि सुलि बाहायामोन नालाय बांद्राय बेनिखायनो हा फोरा माने गार ज्रि जायामोन ओंखायनो माने आबादफोरा बिराद जे जेसेबां मावो एसेबांनो जायोमोन आरो औ
आरो गोदोनि समाव बेबायदिनो माने आबादफ्रा मोजां जायोमोन। आरो रा साइनारि जेबो हासार बाहायनाय मुलि बाहायनाय मोनामोन। बै समावहाय आरो बिनिखायनो गोदोनि समनि मानसिफोरा माने एसेबांहाय माने एक्स' बोसोर बिदिनो एक्स' दस बोसोर बेबायदि बोसो सोर माबायोमोन आरो मानसिया औ थांनानै थायोमोन नाथाय आथिखालावथ' आरो जोंना बिगियाननि जुग जाबाय। आथिखालाव माने एसे मानसिफोरा एसेबांहाय गोबावहाय बोसोर थांनानै थानायखौ नुनो मोनलिया आरो माने जोंनि बे जा जा जों जानानै थांनानै थायो बेवहायनो माने जोङो रासायनारि रासायनारि मुलि हासार बाहायो नालाय गोबोरखौ मोननो थांबांलियानो दानि न'खराव जोंनि बरफ हराव माने मोसौ फिसिनायाबो एसे खम जाबोबाय गोदोनि समाव गासै न'खरावनो मोसौ थौ थायोमोन गोबोरखिखौ हासार हिसाबै बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव बाजि जौ खोन्दोआनो माने मोसौ लायो बाजि जौ खोन्दोआनो मोसौ लायै लाया बेबायदि जाहैबाय आरो
आगोलथ' मोसौ गैयाबाथाय बे न'आव लोखि गैया होननानै फोथायोमोन आरो
औ औ औ औ जों माने हिन्दुफोरा माने मोसौखौ लोखि होननानै फोथायो आरो औ
उम
जाय न'खराव मोसौ दं बेखौ लोखि गोनां होननानै सानना लायोमोन आरो गोदोनि स माव गोदोनि समाव माइ आबादफ्रा बेबायदिनो जायोमोन आरो गोदोनि समाव बेबायदिनो दाहोना रुवाथि लालायनानै माने माइ आबादफोरखौ मावबोयोमोन औ बेबायदिनो संसार जाबोयमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेबायदि बेखौ नुनो मोनलिया जोंनि न'खरफ्रावथ' बेबायदि दाहोना रुवाथि लानानै माने माइ आबाद मावनाय बायदिखौ नुनो मोनलिया दा आथिखालाव बिगियाननि जुग जाबाय नालाय दा जोंनियाव मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनलियानो गोबां खमसै साफा सानैया हालेवो अब्लाबो नाथाय दानियाव बे ट्रेक्टरजों हालेवनाय रटार एवनाय बेजोंसो माने जोंनिया माइ गायो आरो
औ।
माइ गायनायाबोथ' दा जोंनिया मेसिनजोंनो खायफा खायफा गायग्राबो ओंखारबावबाय आरो। जेब्ला माइखौ हायो। बेखौबो माने मेचिनजोंनो हाग्राबो ओंखारबाय माइना बेआबो मेचनजों नाग्रा जाबाय
औ बास गसिबो माने मेसिनजोंनो खालामनो हायो आरो दानिया मानसिखौनो नांला आबाद मावनोबाथाय नोङो मुलि मुलि जेनेबा हासारफोराबोथ' नोङो अर्गेनिक हासारबो नंला एकदम रासायनारि हासार माने रासायनारि हासारजोंनो बानायो दानिया ओंखायनो माबाफोराबो बारा जायोबाबो माने जोंनि देहाखौ खहा खालाम आर ना मैगं थाइगंनो जाबा बा माइरं माइयानो जा माने जेबान मोजां जायोब्लाबो जोंनि देहा बे खहा खालामो आरो बे
औ। थारैनो । जों माने थांना थानो थाखाय जों माइ आबाद मावो नाथाय जों जा मुलि बाहायो बा हास हासार रासायनारि बायो बियो माने जोंनि देहाखौसो खहा खालामो माने
औ आरो बेजों लोगोसे माने बे मुलि बाहायनायफोरा रासायनारि हासार बाहायनायफोरा जोंनि हाखौबो मा खालामगोन आरोना बे हा हाया हाया गाज्रि जानायनि थाखायनो दानिया माने माइ आबादा बांद्राय माय आबादानो जा जायखिया आबादानो मानि बांद्राय द्राय जानो नागिरला आरो बुहुत खमसै आरो आबादफोरा माने जिमाननो खालामो बिनिफ्राय माने लससो जायो आरो। आबाद मावग्राफ्रा ओंखायनो दानिया माने आबाद मावनायखौ एसे खम खालामदों आ मानस फ्रा थेवब्लाबो माने गाव जानो थाख थाखाय गाव जानायखिनिखौ खालामनांग गो जायो नालाय। खामो खालामो
गोदोनि समावथ' माइ खौ जेनेबा गायो मोसौजों हालौनानै गायोमोन आरो मानसिजोंनो मानसियानो खासिजों हायोमोन मोज थिखायोमोन दांग्रि खानानै न'आव औ मोसौ गारिजों बोनानै न'आव लाबोयोमोन। ओमफ्राय न'आवहाय। माइखौ मारा नानो थाखाय मोसौखौनो जेनेबा लाइन लाइन इदिनो माने खाना सांग्रायना खानानै माने माराम नायोमोन आरो गिदिं गिदिं गिदिं गिदिं माने गाग्लिहोयोमोन बुकेनजों खायोमोन। ओफ्राय बेबायदिबो जोंनाव दा आथि थ' नुनो मोनलियानो।
नुला नुला दानिया माने मोनसेबो नु उ न'खरावनो माने माइ बिदि माइ गायनायानो जा बा ओ मारा होनायानो जा मोसौदो माब्लाबाबाबो नु नुफेरा दानि दिनाव गासैबो माबाजों गोजा ओं
बेबायदिनो दा आथिखालाव एसे एसे गोदोनिफ्राय खमायबोनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेेनिफाय एसे फारसेथिंहाय जेनेबा जौगाबोनायबो जायो फारसेथिं एसे गाहायाव गोग्लैनाय बायदिबो जायो माने जौगानाय होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव एसेबां लेखा फरा गोरोंबो गैयामोन। आथिखालाव माने गोरों गोराबो ओं खारबाय एसे बिगियान बाय दि आयदाफ्राव फरायनानैबो एसे रा-माने बिगियानजों समान समान जौगालांनोबो हाबाय। बिबादिजों माने जौगानाय ना थाय आरो फारसेथिं होनोब्ला जोंनि देहानि थाखाय गोदोनि समाव जोङो गोगो माइ आबाद मावनानै जोङो जानानै थांना थायोमोन ना थाय आथिखालाव जोङो जा थांनानै थानो थाखाय जायो। आबाद मावो बेखौ मुलि बायदि बाहायनानि थाखाय देहाया जोंना सिं सिं माने गुनजेर अरनाय बायदि जाबोयो आरो बेफारसेथिं एसे गावखोनो गाहायाव खोख्लैनाय जायो आरो
अ माने आं दानि समावथ' आरो मानसिफोरा बिदिनो समजों गोरोबनो थाखाय खालामनांगो जायो जेनेबा दाथ' गय माने रावबो बिदि अम हालेव माबाजों मोसौजों एकदम घन्टा घन्टा हालेव हालेवबाय थानो हायाना जेनेबा रावहाबो टाइम गैयाना। ओ दा नों टेक्टरजो हालेवनाय लोगो लोगोनो एक घन्टाफोरावनो बा एक खन्टाबो नांगोन ना नांङा मिथिया दिसुन माने बेथ' माबानि सायावसो दिपेन खालामगोन जेनेबा बेसेबां हा नोंनिया ओमफ्राय जेनेबा टेक टराथ' माने थाब नो जायो नों ओमफ्राय माबा दा हालेवोबाथाय मोसौजों हालेवबाथ इसेबां कैदिन हालेवनांगो जायो ना
औ औ
बिराद टाइम सेभ जायो आरो जु दि माबाजो टेक्टरजों हालेवोबा ओ बेफोरनि थाखायनो माने मानसिफोरा दानिया ओ मोसौफोरखौ बाहायनो नागिरला आरो बयबो गावबा गाव टाइम तामाने सेभ खालामनो नागिरो। खामानियाव आरो इउस खामनो नागिरो। बिदिनो समजों खारफानो थाखाय बा ओ दाबायदि जुगाव गोरोबफानो थाखाय मानसि फ्रा बिदि माबाखो लानां गो जायो आरो औ
थारैनो। बेबायदिनो आरो गोदोनि समाव माइ गाय नायाव माने हालेव मोसौजों हालेवनायाबो लायेन लायेन लायेन माने हालौवलायोमोन बदल जालाय लायोमोन। बिनियाव जेनेबा जायनाव गायग्रोयो बिनावहाय जमा जमा बिदिनो जमा थांनानै बदलबा सावरि जाहैलायबाय आरो न'खरनाव हालेवबाबो माइ गायोबा बेबायदिनो थांलाय फैलाय माने इदिनो सहाय होलायनाय जायोमोन आरो माइ आबाद मावनाया जा जि खामानियावबाबो हेफाजाब होलायनाय थायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' दा फैसा नोङाब्लानो जैबो जाला। आबाद मावनायावबो फैसानि आथिखालाव गोबां।
ओं औ नंगौ।
बेबायदिनो।
ओमबा जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां दिनै बे खिनियावनो दोनथ'नोसै।
जागोन दे।
औ दे होमबा।